औ दा
औ अ' बिदिब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय
आं मोनसे टपिक लानानै फैदों नोंथां अब्ला नोंथाङा सावरायनो सम जागोन नामा?
औ हागोन हागोन सावरायनो नोंथांजों।
अ' अ' बिदिब्ला जों फैदो सावरायनि सावरायलायनोसै नङा होमबा?
औ मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथाङा?
ओ ना हमनायनि आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन जेबो उसुबिदा गैया।
अ दे बिदिबा अब्ला आं बेखेवजेनग्रोनोसै नोंथां। ना हमनाय औ। ना हमनाय हो होनोब्ला जों बयबो बो मिथिखागौ। जोंनि गोदो दायनि फायनो जोंनिबो जोंनि बर' फिसाफोरा आबै आबौ गासैबो ना हमनायखौ माब्लाबाबो गारनो हाया एंगार हायि जोंनि बर' हारिनि नि मोनसे ओ बेबायदिनो आरोना ओ एंगाहायै मा होनो हुदा औ बेबायदिनो गोदो गोद निफ्रायनो जोंनि बर' फिसाफोरा ओ ना हमनाय मेगं बुं नागिरहैनानै बेबायदिनो गोबां ओ मैगं थाइगं खानाय ना हमनाय ओ बायदिसिना आइजें आइला बुथुमनाय हाबा मावनायफोराव बां आफा आखा फाखा फाखा होननानै जों बयबो मिथिखायो। बेबायदिनो ना हमनाय होनोब्ला जों गोबाङै रोखोमै ना फोरबो हमनो हायो जेरै जेखायजोंबो जों नाफोरखौ हमनो हायो। खबाइ ओ खादाजोंबो नाफोरखौ हमनो हायो। आरो बेफोरबादिनो ओ जुदि आखाइजों हमाबा सेनफोरजों बा खखा फोरजों सानानैबो जों नाफोरखौ हमनो हा यो आरो। नि ओनसोलफोराव ओ बेबायदिनो आबादारि गोजाखाय य गामियाव थानानै जिउ खुंग्रा गोजाखाय आगोलनिफ्रायनो ना हमनायफोरखौ दासिमहालागै गारनो हायाखै आरोना। बेबायदिनो गोजौ गोजौ ओ दुब्लिफ्रा गोजौखाय बेयाव दै थिखांनो थाखै बान्दो खाना थेनानै दोननाय जायो। जाय बान्दोफोरखौ जेब्ला माइफोरा मोनो अब्ला बे माइफोरखौ जाबलायनानै बेयाव जमा जमा जोङो नाफोर हमनायखौ जोंनि ओनसोलफोरथिं नुनो मोनो आरो।
थिग बेबायदिनो गोबां ना ना फोरखौ मोननो हायो। जेरै बोथिया, नास्राय, मागुर, सिंगि गि, थुरि, बामि बेफोरबायदिनो मालाबा खुसियाफोरखौबो मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो बिनि अनगायै जेब्लानाखि दुब्लि फोथाराव हालेवो अब्ला दैलां समाव हालेवनाय खिथु खिथु ओ नांगोलनि उन उन बा टे क्टरनि उन उन ओ बांसिन आइजोफोरखौ गथ'फोरखौ ना हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोरथिं। दा बेबायदिनो आरो खरफोर हाखरफोरखौ गोथौ गोथौ गोथौ हाखौ ज' ज' आइजोफोरा लोगो नांनानै बेखौ ओ बाल्थिंफोरजों बा ओ थिंफोरजों ज' ज' सनायखौ जों नुनो मोनो दा बेबाय दि नो गोबां नाफोरखौलाय ओ मोजां बेलेग नाफोरखौलाय मोननो हाया बिबायदिनो बे फिसा थिं नोंथां गोबां सुबुंफ्रानो आखाइजों हमनाय लोगोसे सेन ख'खाजों ना हमनायजों लोगोसे मा खालामो एसे गोथौ गोथौ जेरै ओ गोथौ गोथौ हा खुरख'ना गालांनाय गोथौ गोथौ दैफोराव कारेन्ट सर्ट होनानै हमनायखौ नुनो मोनो आरो। दा कारेन्ट सर्ट होनाय लोगो लोगो गोबां नाफोरा ओ बेबायदिनो थै थैनायलाय थैनो थैनायखौ नुनो मोनो गोरलै गोरलै नाफोरा बेबायदिनो थै खौ जोबस्रोनांनाय नुनो मोनो आरो
औ
जोंनि ओनसोलथिं बेदिनो दुब्लि फोथारफ्राबो बारा बा गोथौ जायगा नङैखाय गोजौ जायगाफोरखाय बेफोराव नाफोरा एसे एसे खमायनो हमदों आरो जोंनि ओनसोलफोरजों दा बेबायदिनो गोबां नाफोरखौ नाबाबो बिदिनो फिसा फिसाफोरखौनो मोनो। हमनानै ओ खायफाया बेबायदि न'आव बो हाथाय खलाफ्रावबो फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथां आरोबाव बुंबावनो सानदों जे
औ
ओ जोंनि ओनसोलफोरथिंजाय जेब्लानाखि माइफोरा आ गोसोम गोसोम माइ गाय बिखांनि उनाव गोसोम गोसोम माइफोरा जाबोनो हमो अब्ला जेब्ला सानदुं गो सा जायो अब्ला बेयाव नाफोरा जो गोबां जमा जमा बजबनानै थानाय थानायाव गोबां आइजोफोरा खादा खाय लानानै ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिबा जोंनिथिं बेफोरबायदि दासिम हा लागै ना हमनायखौ
औ
बो दा
औ
दासिमहालागै ना हमनाया दङ नामा आरो मा मा नाफोरखौ नोंथांमोननि थिं मोननाय जायो बिनि बागै नोंथाङा दसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन उम।
औ
दा अब्ला आंनिफ्राय आं जिखिनि मोनदांदो बेखौ नोंथांनि गेजेराव फोरमायनो सानबाय।
औ नोंथां।
हेल'
औ खोनादों दे खोनादों औ।
ओ जों बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायानो ओ मावनानै जाग्रा मोनसे हारि आरो
औ
जों गोदो-गोदाय बर'फोरा ओ मिथिंगायाव लानानैनो मिथिंगानिफ्राय ओ मोननाय माखासे बुस्थु ओ मुवा-बेसादफोरखौ जों जानानै थांना थादों। बेनि गेजेरावनो जों ना हमनाय आयदायावबो जोंनि बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो बिराद आखा-फाखामोन आरो दासिमहालागैै जोंनि बर'फोरा ओ आखा-फाखा दङ। आरो बर'फोरा गावनि माने ओ जानाय-लोंनायाव माने नांगौ जानाय बा ओ बै गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ गावनो गाव जों बर' मानसिफोरा उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखाय गावनो गाव दिहुनना लायोमोन। आरो बेबायदिनो जानाय-लोंनायाव गोनां थि जानाय जेरै- ओ मुवा बेसादनि अनगायैबो जेरै- ना नाफोरखौ जोंनि बर'फोरा गोबां हमनो गोरोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बर'फ्रा गोदो-गोदायहाय बिलो बा दैमा बबेबा फुख्रिफोराव थांनानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बांसिनानो जोङो बिलो आरो फुख्रि बिलो आरो दैमा फोरा बांसिन जोंनि बर'फ्रा नाखौ हमना जानाय जायोमोन। आरो बिदिनो बै ना हमनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा बा बर' हौवाफोरा से-सेन, जेखाइ, खबाय बिदिनो खायफाफोरा ओ बोरसिजों बोनसिगोन बिदिनो खाय खायफाफोरा आखायजों हमसि गोन बिदिनो खायफाफोरा थेलासे बेखायनो खखा आरो बिदिनो मुस्रि जे साथेनानै माने नाफोरखौ जायोमोन आरो नाफोरखौ गोदो-गोदाय गोबां रोखोमनि ओ बुरजा बुरजायै मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि बिराद खमायलांबाय आरो नाफोरखौ जोंनि बर' गोबां रोखोमै ओ जानो हायोमोन। जेरैहाय ओ नाफाम देनानै बाबा मालाबा बाथोन देनानै बिदिनो मालाबा गोथाङैनो ओ ग्लब ग्लब दैयाव रुनानै जायोमोन आरो बिदिनो मालाबा फ्राय एवना जायोमोन बिदिनो अनेक्था माने सिस्टेमै जानो हायोमोन आरोना। नाफोरखौ गोदो-गोदायहाय जोंनि बर'फ्रा आरो बिदिनो जेरै खुसिया, मागुर, सिंगि बैफोरखौ नाखौ गोदो-गोदायहाय बिराद मोनोमोन। नाथाय दानि दिनावहाय बैफोर नाया खमायलांबाय आरो दानि दिनावहाय बेफोरबायदि गोदोनि बायदि इसिबां बिलो, फुख्रि, दैमा गैला मानो होनबा आथिखालनि फोथार माने मा ओ समा सम माने बोथोरा गोबां सोलायलांबाय आरोना गोदोनिफ्राय दानिसिम मानोे होनबा ओ अखाफोरनि बोथोराबो खमायलांबाय आरो बिदिनो दंग'-दंलाफ्राबो खमायलांबाय। बेनि गेजे रावनो माने जोंनि नाफोराबो गोमालांनो हमबाय। मानो होमबा दै थाबासो ओ नाफोरा थायो दै गैयैनि जाहोनाव माखासे ओ नाफोराबो माने ओ नांगौ बाददियै ओ ज' फिसाफोरखौ एरहोनो हाला बेनि थाखायनो खमायलांबाय आरो आथि खालि जुगाव आरो ओ माखासे आर्टिफिसियेल मेडिसिनखौ बाहायो ओ मानसिफोरा। आरो बिबदिनो बै बाहायनायनि गेजेरजों मासे थैनो गोनाङाव गोबां नाया थैनांगौ जायो। बैनि थाखायनो आरो ओ नाफोरा खमायलांबाय आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि मा खासे मानसिफोराबो बेफार-फालांगि खालामनाया बारा जाबाय। ओ जायनि जाहोनाव ना बोथिसे जानो हमनानै बो थिसे जानो गोनाङाव ओ फारलाब्रै फाललाब्रा लांनानै जोंनि नाफोरखौ ओ बाहेरायाव लांनानै फानहैबाय आरो बिदिनो
औ नोंथां।
माखासे मानसिफोरा ओ आरो गावनि जिउखौ खु सुफुंनो थाखाय बेखौनो फाननानै मान माइरं बायबाय। बिदि जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां माबाया दङ सोलाय सोलोबो दङ आरो ओ बेबायदि बुरजा - बुरजा लांनानै फालिनायनि थाखायनो जोंनि नाफोराबो माने एर एरनाया बिराद खम मानो होनबा बोसोराव खेबसेैल'सो नाया जोनोम होयो नाथाय द' बिथ' बार - बार जोनोम हाबाय थाया बेनि थाखायनो माने ओ खेबसे लांगासिनो बुरजा लाङोबाथ' माने ना थ' खमायलांखागोन नङा होमबा बेखायनो बि ओ नाफोरा लासै लासैनो खमायलांबाय। आरो जोंनि बिलो फोराबोथ' बांसिनानो बिलोफोरखौ नुला आजिखालिनि जुगावहाय ओ दंब्लाबो ब'बावबा गामिफ्राव मोनफा मोननैल'सो नुसै। आरो बिब्दिनो आंथ आथिखालनि मुगायाव नोंथाङा बुंलांखाबाय माने आथिखालनि मुगायावथ' माने कारेन्ट स'ट होनाय कारेन्ट स' होनायनि गेजेरजों बिराद नाफोरा थैनांगौ जायो बबेबा दैमाफोरानो लांनानै बेटारि बा कारेन्ट स'ट हैयो हैनांगौ जायोब्ला माने मासे थैनांगौ जायगायाव ओ गासिबो नायानो थैजोबो आरो बे ना द' थिया माने दैयाव थानाय जिखिनि जिउ-जिउ गोनां जि बुस्थु दैयाव थाग्रा बे बुस्थु गासिबो माने थैनांगौ जायो आरो ना माने कारेन्ट सर्ट होयोब्ला माने बिराद ल'स जायो माने गासिबो थैयो नालाय। बिदिनो आरो बर'फ्रा जोंनि नाल' जायामोन।
औ।
ना हमनायनि फारियाव एम्बुफोराबो गोलैयो जेरै एम्बु खुसिया बिदिनो खांख्राइ साम' बैफोरबो गोलैयो जोंनि गेजेराव आरो बैफोर खौ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय जाबोदों आरो दासिमहालागैबो जाबोबाय थायो आरो। बैफोरखौ जोंनि बर'फोराव माने गोबां नेमजों संना जायोमोन आरो जेरै
औ।
एम्बुआव होनो थाखाय मा-मा बाहायोमोन आरो बिदिनो
औ।
ओ नास ना - ना रोसि फुदुंनायाव मा - मा मैगं बाहायोमोन? बेखौ माबोरै जायोमोन जोंनि बर'फ्रा बेफोरखौ माने सिगांनिफ्रायनो रोंखाबोदों। आरो
ओ नोंगौ।
ओ आंनि जि बिखिनि बुंनांगोआ बिखिनिया नोंथां। गोदोनि आरो दानि थारिगाव ना हमनायनि बेलायाव माबायदि ओ नोजोराव गोग्लैयो आरो नों नोंनि एरियाव माबायदि ना - ना खो मोननाय जायो आरो माबायदि नाखौ हमनाय जायो।
औ - औ अब्ला बिदिबा आं जोंनि ओ ओनसोलफोरथिथ' बांसिनानो बेबायदिनो ज' - ज' दैखौ सारनानै गुरहैनानै हमनाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो दा बिनि बिथोराव गिदिर नाफोरखौथ' मोन खाया बे नास्रायफोरखौ मोनो ना फिथिख्रि, ना मावा ओ बेबायदिनो माब्लाबा ओ ना खावैफोरखौ मोननाय जायो आरो बबेबा - बबेबा जायगा लानानै मागुरफोरखौबो मोननाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो हाखर गोथौफोरखौ सारोबा बेयाव मालाबा थास'नबायबा फुख्रिनि नाफोरखौबो मोननाय जायो आरो मानोना गोजौजौ बान दा बेयाव ओ नाफोरा अखा हानानै दैजों बुस्रावबोनानै बेफोराव जमा जाफैयो आरो आदसा नोंथां जोंनिथिंथ' बेबायदि ख'खाजों बा सेनजों नाखौ सानानै हमो दा नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि सुबिदाया दंना गैया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
दङ जोंनियावबो मा होनो सेनजों सायो ओमफ्राय खखाजों सायो। ओमफ्राय लाब जेजों ना सायो ओमफ्राय बिदिनो जेखायजोंबो ना गुरो। ओमफ्राय बिदिनो बो-बोनोबो बे बे सोलिबाय दं आरोना जोंनि एरियायाव।